हेलौ
अ नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
दङ ओरैनो नोंथां।
ओ नोंथांयाव-नोंथांनाव आङो आसामनि दैबानायानि बागै फंनैसो खोथा सोंनो नागिरदोंमोन नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ दे बिदिब्ला।
नोंथाङाथ' आंनाव आसामनि दैबानानि बागै नङा ओमबा?
औ
उम आसामनि दैबाना होनोब्लाथ' मोनसे मिथिंगायारि जाब्रबथाय जाहैबाय नङा होमबा?
औ
आरो बे जाब्रबथाया जाबाथ' जोंहा बहुद खहा खहा जायो।
औ
दैबानाया दैबानायाथ' गोबां अ खा हानायनि थाखायसो दैबाना सोमजिखाङो नङा होमबा? आरो बेयावनो बिदि दैबाना जानानै जोबोद खहा जायो जोंहाबो खहा खहा होनोब्ला जोङो आसामनि दैबानाया बायदि जिब जुनारनि खहा लाबोयो। आरो लोगोसे सुबुं माहारिखौ बायदि बिथिंजों खहाखा-खहा खालामना होयो।
औ
जेरै ओ माब्लाबा दै जानानै दैबाना जानानै दालां एबा दैनि दाहार दोहौ दोहौजों लामायानो बायस'ना होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बिबदि जाब्लाथ' जोंहा बहुद उसुबिदा जायो नङा होमबा? ओ जेनेबा बेफार फालांगि खालामनाय बिदिनो बबेबा मानसिफोरा मावनांगौ खामानिफोराव थांनो हायि जानानै थायो लामाफोरा बायस'ना थाबा
औ
दैबाना जानायाथ' गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जायो।
औ नोंथां। ओरैनो मा मा खहा जानायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा?
ओरैनोथ' जोंनि बेफोरबायदि सोहोरफोरावथ' दै थांग्रा लामा गैयिनि थाखाय लामाफोराव दै बुंफबजोबना थायो। आरो गामि गामिफोरावथ' जों बेफोरबायदिनो दलं दलं हा हा गाख्लानानै दलं बायनायखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां।
आरो बांद्राय अखा हानानै दै जाब्लाबो फोथारफोराव दैया बांद्राय जानायनि थाखाय जों आबादखौ मावनो हायाना खायबो बेफोरबायदि दैबानाया खहा लाबोयो आरो जोंनि आबाद मावनायफोरखौ सुबुंफोरनि सायाव।
ओ मा। खासे नुनो मोनोदि जोङो। गुबुन गुबुन हादरनिफ्राबो दावबायनो फैयोब्ला फैनो हाया जायो नोंथाङा बे फोरनि सायाव मा बुंनो सानो?
बेबो नंगौदि गुबुन हादोरनिफ्रायबो जोंनाव फैयो गोजान गोजाननिफ्राय।
बेन्दि। लामायाव दै बुरजा जानायनि थाखायबो फैनो हाया हान्था मेला बिदि दावबायनो थांनो हाया मानसिफोरा सुबुंफोरा।
औ।
जिब जुनाराबो खहा लाबोयो हा।
जों बेफोरबायदिनो गासैबो बिथिङाव खहा जानायखौ नुनो मोनो आरोना। दैबाना जायोब्ला
नोंथाङाबो एसे आंनो फोरमायना होदो।
औ आं नोंथाङा होननाय बादिनो दैबाना नालाय अखा अखाया हाबाय थायोब्ला दै बानायाथ' जाखागोन नङा होमब्ला? अखाया हाबाय थायोब्ला दै जोंनि फिसा फिसा दैमा दैसानिफ्राय थांनानै दैया लैथोआव जमा जाहैयो आरो। खाथि खाला। नोगोरफोराव सुनामि जानानै न'फोरखौ बु-बुख्लायहैयो।
औ।
बेफोरबायदि जेंनाखौबो जों नुनो मोननाय जायो नोगोरफोराव जोंनि गामि ओनसोलावथ' दैया बारा जायोब्लाथाय न'फोरखौ लोमो। आरो दुब्लि फोथाराव थानाय आबादफोरखौबो लोमनानै खहा खालामलांनायखौ जों नुनो मोनो। आरो जिब जुनारफोरखौबो ब दैबाना जायोब्लाथाय बिसोरबो बहा थागोन बहा मागोन माखो जागोन बिब्दि जायोना नोंथां। बेफोरबायदि जेंना खौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो दैमा जिं जिं जायहा हाफोर दं। बेफोर हाफोरखौबो दैया दैनि दोहौआ जेनेबा दैया बोहैलांबाय थानानै दोहौ जानानै हायाव सग्र'फैयो नालाय हाया गिसि खानानै गालाङो आरो दैनि लामा जायो बेफोरबायदिनो दै दैसा दैमा दैसा जिं जिङाव थानाय हाफोरा जोबोर खहा हाफोरखौ जोबोद खहा खालामलाङो आरो
औ।
जोबोद जोबोद खहा' खालाम मैगं थाइगंफोर गायब्लाबो बे मैगं थाइगंआबो गोबां दैया लोमनानै थानायनि थाखाय थैलाङो जोबस्रांलाङो। बेफोरबायदिनो गोबां अखा हाबाय थायोब्ला मानसियाबो थानो खस्थ' जायो। ला हान्थामेला हान्थिनायफोराबो जोबोर खस्थ' जायो दैबाना जानायनि जाउनाव। थांनो हाया जानानै। बेफोरबायदिनो जोङो जोबां गोबां बिबांनि खस्थ' जारला जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
उम दैज्लां दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरावथ' अखाया हाखागोनानो दै बानायाबो जाखायो। अखा हायाबाबो जोङो माइ माइ आबादफोरखौ गायनो हानाय नङा बेलेग मैगं थाइगंफोरखौबो गायनो हानाय नङा बेनि थाखायनो अखाया गोनांथिबो
औ
बेफोरबादिनो गोबां जेंनाखौ जोङो नुनो मोनबाय थायो। नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
ओम दैबाना दैबानायाथ' बेफोरबायदिनो दा जों जेरै बुंलांदों बेफोरबायदिनो खहा बुहुद लाबोयो। बुंनो थाङोब्लाथ' जों बुंनानै फोजोबनो हाया
औ
बेबायदि आसामाव आगोलनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो दालांफोरखौ हा गिसि खालामानानै दैबाना जानानै जेनेबा बायनाय गब्रलांनाय बेफोरबायदि जाथायखौथ' जों आगोलनिफ्रायनो नुबोगासिनो नङा होमबा?
औ दलु दै दैजों खुरखा जानानै दलंफोरा गब्र'लांबाथाय हान्था हान्थामेला हान्थिनायाव सुबुंफोरा जोबोर खस्थ' मोनो।
बेनोथ'
जानाय लोंनाय मुवा बेसाद लायनो थाखायबो दैयाव दै दैनि दैयावनो बारसोम बारसोम थांनो गोनां जायो उदैनि जालायाव बेफोरबायदिनो सिगांनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दंखायो। दासिमहालागै सोलिगासिनो दं बेफोरबायदि दैबानानि जेंनाया दे होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों उम नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हाबाय
औ औ नोंथांनिसिम दे गोजोनथों नोंथां।